मा माव गासिनो
नै ओरैनो दंथ' यो जिरायनानै
खोनादोंना नों आंनि राय्लायनायखौ
औ खोनादों आदा
हेलौ
हेलौ
अ खो खोनादोंना खोनायाखैथाय आं आंनिया माबा ओ मा होनो नेटवार्कआ बारा मोजां नङा एसे ओरैनो एसे साइद जायगायाव दं आङो
औ औ खोनाफैदों दे आदा मोजाङैनो। मोजाङैनो खोनादों।
ओ मा खालामगासिनो दालाय?
थ'यो जिरायनानै आदायालाय।
ए मोजां मोजांखौनो खोनाफैयासै आङो।
आंनो आं खोनादों माथो आदा नोंनिखौ नोंनिखौ खोनादों आङो।
उम उम ए मा माव मा मावदों होनदों?
जिरायना दं आदा।
हेलौ
हेलौ
नेटवार्कनि उसुबिदा जाबाय बेखायनो मोजां खोनायासै दां आंनावथ' फुल दंमोन।
आंनियाबो नेट आंनिया मोजां आदा।
दों ना नोङो?
औ औ खोनादों।
हेलौ
हेलौ खोनादों आं खोनादोंमोन।
खै मानोबा
आंना नेटवार्क दं माथो।
नो नोंनि बुंनाया।
खनसे दाननानै हरफिनजागोन नामा?
होम मा होनदों?
गोदान कल खालामजागोन नामा खनसे?
खो ओ खो मा होनदों खोनाया
बे खलखौ दाननानै गोदान हरजाब फिनगोन नामा होनदों।
हेलौ
माबा आदा बे खलखौ दाननानै
ओ माबा मा होनो दाननानै दा रायलायफि फिनजागोन ना फिनजायाथाय?
औ रायलायफिनजायो रिफ्रेस खालामबानाय दाननानै रिफ्रेस खालामनानै हरफिनजायो होनदों।
अ ने र' दे आङो माबा एसे नेटवार्कनि उसुबिदानि थाखाय नोंजों मोजांखौनो रायलायनो हायासै। खबर लादोंमोन आङो माबोरै? दं होननानै नोंजों रायलायनो लुबैनानै।
औ औ। आं हरनि नामा आदा? औ आं हरनि नामा?
अ आंनिया एसे उसुबिदा जाबाय दा आं नोंनिया नङा खोमा बोरैबा नोंनिया नांथाबफैजोबबाय आरो आंनिखौ मोजां खोनादोंना नोङो?
औ खोनादों। एस एक सेकेण्ड